औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ औ औ नोंथाङा दायो फ्रियावनो दङना।
औ। दङ नोंथां फ्रियावनो दङ दे।
औ औ औ। नोंथांजों मोनसे ओ टपिकनि सायावसो ओ खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन दे।
जोंनिया टपिकआ होनोब्ला जोंनि ओ सोरगिदिं थानाय माने बर' गामि गामि दानाय जेरै ओ औवा। बेजों जोङो माबायदियै माने ओ सुंथानानै दङ गोदोनिफ्राय दासिमहालागै मा मा बानायनाय बायदि बायदि। मा मा बानायनायाव जोङो औवाफोर खौ बाहायो। बेनि सोमोन्दै एसे नानै होदो नोंथाङा।
औ औवा होनबाथ' नोंथां बर' गामियाव माने गोबाङानो औवाखौ गायो आरो जोंहा औवाजों गोबां मुवा बेसाद बानायनो हायो। ओ जेरै होनोब्ला जोङो। गिसिबो हेबनो हायो। लोगोसे। बे संग्राय। सान्द्रि जेखाइ। ना नोंथां जोङो। माने बेफोरखौ हेबनो हायो आरो आरो जोङो औवाजों जेखाइ हेबनानैबा जोङो बे जेखाइखौ फाननानै रां। खामायनो हायो लोगोसे ओरै गिसिब हेबनानै गिसिबफोरखौ फाननानै जोङो माने मुलाम्फा खालामनो हायो। ना नोंथां आरो बिनि बादैबो जोङो माने। औवाखौ माने आजिखालिथ' नोंथां। बिल्डिं बानायनायफ्रावबो। बै सार्तखौ सुंथानायाव बाहायो नामा नोंथां। दा बे। हिसाबै औवाया जोंनि थाखाय बिराद मुलाम्फा गोनां दां। थां ओ नोंथाङा आं बुंनायनि बादैबो। औवानि बाहायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायहरबावनो हागोन नामा नोंथां।
औ -औ- हागोन नोंथां। ओ जोंहा औ जोंहा औवाजों ओ। जोंहा गोदोनिफ्राय माने ओ गोबां ओ औवाजों सोमोन्दो ओ फैखानाय ओ सोमोन्दो लायानानै फैखानाय आरो। ओ जेरै होनोब्ला। जोङो गोदो गोदायनि समावहाय जों। जोङो औवाजोंनो न' लुबोयोमोन। ओ जेरै न' खुन्थानि। नि लानानै जोंहा उ इन्जुर हेबनायनिफ्राय। ओ इन्जुर हेबनायसिम। ओ जोंहाथ' गोदो गोदायनि गोदो गोदायो दानि बायदि ओ इथानि न' बायदि बायदि गैयामोन।
गैयामोन गैयामोन।
जोंहा ओ बिदिनो ओ औवानि इन्जुर इन्जुरनि सायाव इन्जुरखौ होखांनायनि उनाव जोङो हाखौ गाग्लिनानै। ओ। गोबोरखि होनानै जोङो हाखौ गाग्लिखांनायनि उनाव जोङो बेखौ लिरनानै थायोमोन आरो। ओ गोजौआव जोंहा गोजौआव जोंहा उखुम होनोब्ला जोङो थुरिनि ओ खासि हाग्रा बेखौ होयोमोन। आरो थोखौ बिलाइजोंबो बानायोमोन। लोगोसेैनो ओ औ आरो लोगोसे नाराखौबो जोङो उखुम होनानै थायोमोन आरो।
औ औ औ।
ओ औवाजोंनो जोङो गोबां ओ बर'फोरनि ओ नांगौ मुवा जेरै ओ जेखाइ खबाइ ओ संग्राय सानद्रि आरो लोगोसे ओ गिसिब आरो लोगोसे नां बुं जानाय ओ सेन औ सेन, ख'खा बेफोरखौ जोङो बानायनानै लानो हायोमोन आरो। आरो औ। आरो ओ दानि जुगफ्राव माने गोबां ओ जोङो बानायनायफोरखौ नुनो मोनदों आरो। बेफोरबायदिनो सि औवानि खामानि जेब्ला जों ओ गोबां औवाया ओ जोंना ओंख्रिबो जाजायो जोंना औवा मेवाइ बेखौ जोङो ओंख्रिबो जायो। औवानिफ्राय जोंहा मेवाइ ओंखारो नालाय बेखौ जोंहा ओंख्रिबो जायो औवाया जोंना गोबां रोखोमनि दङ जेरै औवा बुरखा ओ औवा खांखुवा औवा थेरे, औवा गुबै आरो गोबां दंबावो जोंहा हाजोआव थाग्रा हौवाबो दङ।
हाग्रानि औवाबो दंलैना नोंथां? बै माने जोङो मा मानि हाग्रानि औवा होननानै बुङोब्ला बिनि मेवाइया बिराद गोथाव जायो। होननानै बुंसोयो आरो ना नोंथां मानसिफोरा
हाजो बायदिफ्रावहाय हाजो बायदिफ्रावहाय लायो मानसि फ्रा ओम।
औ नों
नोंथाङा ओ नोंथां दाथ' जोंहा औवाफोरखौ जोंहा गोबां बेफोरबायदि न' लुनायाव बाहायालासिनो जोङो न' लुनायनि खामानियाव जोङो सुंथानाय बायदि बायदियाव जोङो बाहायो आर ना जेरै नोंथाङानो बुंलां खाबाय न' लुनायाव जोंहा इन ओ गोजौनि साथस सुंथानायाव जोंहा औवाखौहाय जोंहा नांथारगौ आरो लोगोसे न' बायदि लुनायावहाय जोंहा औवाफोरखौ जोंहा न' गिदिर गिदिर लुनायफ्रा जों औवाफोरखौ गुदिनिफ्रायनो जोंहा औवाफोरखौ बाहायखायो। नङा होमबा नोंथां? औ जेरै हाखर जावनायनिफ्राय हाखर जावनायाव सुनाय जेरै दुरुं बेबायदि खुन्था दोननायनिफ्राय लानानै जोंहा गोबां रोखोमनि साथ कारिं होबथानाय। दोथाबनाय बायदिफोराव औवायानो सोलिजोबो आरो आरो दानि ओम दानि बेलायाव माने जोंहा औवाजों न' आरो बेखौ जोङो न' लुनायाव ओ सुंथानाय बायदिखौल' जोङो बाहायनाय बुंनो नांसै आरो। औ नोंथाङा दे औवानि
माने औवानि औवानि बाहायनाया माने जोबनो थाङा आरोना नोंथां माने जोङो मेगनखौ जेब्लानाखि ओ जोङो मोसेेबनायनिफ्राय जोङो नायगोन ना ओमबा जोङो माने औवानि बाहायनायखौ जोङो फारि फारि फारि फारि जेरावबो जों नुनो मोनजोबो ना नोंथां दा ओंखायनो औवानि बा बाहायनाया माने जोबनो थाङा होननानै बुंजायो नङा होमबा‌ नोंथां?
औ नंगौ। ओ जेरै ओम। जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो दायो माने गोबां औवाजोंनो बानायजोबो जेरै आबाद मावनाय बायदि फोरावबो जोङो बेरा हिसाबै ओ मोसौ बोरमा बायदि बायदिनि जोंओ ओ रैखा मोननो थाखाय माने ओवा खौ बेरा हिसाबै ओ सिनखावनानै खामि बानायनानै जोङो हेबनानै ओ मोसौ ओ बोरमानि बे जोङो रैखा मोनो आरो। लोगोसेयैनो बेफोरबायदिनो ओ बानलु बायदि बायदि फिसा फिसौ फुल बिबार बायदि बायदि। फोरनि साजायनाय‌। जेराव मोसौ बोरमानि ओमफ्राय जोङो गोजानाव दोननो थाखाय हेबनानै दोननाय जायो जेरै बिफां लाइफां जोङो गायोब्ला बेखौबो जोङो बेरा होनानै जोङो दोननो हायो। ओ लोगोसेैयैनो जोंहा गोबां औवाजोंनो माने गोबां खामानिया जोंना स'लियो आरो। औवा गैयाब्लानो माने जाया।
औ बिजनेसनि माने बिजनेसनि खे फ्रावबो औवाया माने गोबां दिमान्ड दंसै आरोना आजिखालि माने जोङो औवा थसेयावनो गोबां दाम मोनसै। फानोबा ना नोंथां दा आजिखालिथ' जोङो माने बुहुत नुसै आरो जोंनि आसामनिफ्राय ओरै सेटफ्राव हरनाय होना दा जोंङो बे हिसाबै माने दिमान्डआ औवानि दिमान्डा माने बारानिफ्राइ बारा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा जोङो जुदि औवाफोरखौ जोङो गायना लायोबा औवाफोरखौ फाननानै जो
औ औ।
दा ओंखायनो माने जों मानसिफोरा मानि औवा गायनाया मोजां बायदि मोनो आं नोंथांना।
औ मोजां औ नोंथां ओ। जोंनिया दा ओ बर' गामिफोराव फ्राय आनो औवायानो गोजाखा आरो ना। ओ औ दायो नाथाय एसे सोलायनायखौ नुनो मोनदों जोङो। दा गोदोनि समावहाय जोंहा औवाफोरखौ गोबां नुनो मोनोमोन। नाथाय दानि बेवहाय जोङो खम नुनो मोनबाय आरो मानोना औवाया जोंहा बार बारोबा जोंहा दाखोरबो जायो नालाय। ओ बिलाइ सिरिनानै। जोंहा सिला बायदि बायदियावहाय जोंहा दाखोरबो खालामो। आरो जोंहा औवा थायोब्ला जोंहा ओ मैगं थाइगंबो जाया। न' खाथिफ्राव आरो जोंहा दाखोर जायो। आरो औवा आरो लोगोसे जोंहा कारेन्ट आजिखालिनि जुगावथ' जोंहा कारेन्ट बायदि बायदि फैजोब बाय नालाय बिदिनो गामि गामि। ओ गोदोनि दिनाव बिदि कारेन्ट बायदि गैयामोन नाय औवा फोरा थायोमोन आरो माने दानि जुगाव माने औ औ औ औ नाथाय कारेन्ट बायदिनि फैनायनि थाखाय माने बेफोरबायदिखौ जोङो दाननांगौ जानानै फैबाय। कारेन्टफ्राव गोलैयो बा माने जोबोद गो-गिख्रंथाव अर जोंखायो। माने बोरैबा माने ओ ओम गिथावना जाथाय जानो चान्स थायो आरो कारेन्टफोर फैयोब्ला। बार बारोब्ला जोङो कारेन्टफ्राव गोलैजानो गिनांगौ। बेनि थाखाय माने औवा खौ एसे साबधानै दाननांगौ जायो आरो लानांगौ जायो। आरो मैगं थाइगं जाया औवा थानाय जायगा फोरावहाय। बिनिफ्राय ओ बेफोरबायदिनो गय बिफां बायदि बायदिफ्राबो मोजां जानो नागिरा। औ औ बेफोरनो औवानि गाज्रि आरो माने गाज्रिनि थाखाय दानफै नांगौ जानानै फैदों।
फरायसालियाव फरायनो मोनदोंना नोंथां? फरायनो मादि बुङो आरोना फोरोंगिरि फ्रा जे औवानि जेनाखि ओ हां लानाय बेयो ओरैबायदि होननानै खोनादों आं माने जोङो औवा सुबा सिङाव जेब्ला नाखि हरनि समाव जों हाबोना नोंथां जों माने ग ओ गुदुं मोनो मोनसे ना हराव ना मोनायाव औ मोनायाव औवा सुबा सिङाव हाबब्ला गुदुं मोनो ओमफ्राय साननि समाव जों थायोब्ला गुसु मोनो। नोंगौना नोंगौ नामा नोंथां सा सानाव गुसु सुजायो ओमफ्राय मोनायाव माने गु बो दुंब्रुद दुंब्रुद मोनो आरो उम दा जोङो बे हिसाबै खेल खालामब्ला माने फरायसालि यावबो मोन बोनाय हिसाबै माने बेसां सैथो मोनथिया आं आरो। थांना ओ सानाव माने औवाया अक्सिजेन खौसो हां लायो कार्बन ओ कार्बन-डाइ-अक्साइद गेस खौसो हगारो आरो सानाव ओ अक्सिजेन खौ हगारो आरो कार्बन-डाइ-अक्साइद गेसखौ हां लानायाव बाहायो बेबायदि खोनादों आरो।
औ औ नंगौ नंगौ नोंथाङाबो औ नंगौ नोंथां बेफोर बायदिया। ओ बेफोर जाहैबाय बिगियाननि बाद फ्रा बेफोरो नोंगौ सैथो औ दानि जुगाव ओ माने सोरबा सोरबा बेबादिखौ खोथा फोरखौ फोथायला आरो। औ औ औ।
खिन्थु जोङो ओ मोनायाव एखे दुंब्रुद दुंब्रुद माने गुदुं मोनथारो आरोना।
औ औ मोनो नंगौ। जोंहा औवा जोंहाय जोंहा गोबां बायदि सिनाबो बानायो जेरै जोंहा गोदोनि समाव जोङो ओ लेखा फरा फरायनो थाखाय जोंहा बहि खलम लेख खा कलम कलम खौथ' जों औवाजों बा बहि कलम ओ बहि लेखा बेफोरखौ जोङो गोदो गोदाय। औवाजोंसो। जायोमोन आरो नङा नङा होमबा नोंथां? औ औ। जोंहा गोबां औवा दाननानै जोङो साप्लाय हरो। ओम गिदिर गिदिर गारि ट्राक बायदिफोराव जोङो गोबां औवा ओ गोदोनि समावहाय साप्लाय हरोमोन। औ। जोङो औवाजों ओ खोनायोमोन आरो ओ जोङो नुनोथ' मोनाखै ओ औवाजों जोङो लेखा ब नायो होननानै ओ औ दायो ओ माजों बानायो लेखा बहिफोरखौनो
दायोबो दायो दायो दायोबो बानायो नोंथां। औवाजोंनो बानायो आरो माने माबा मोनसे दंफां दङ बेजोंनो बानायो।
औ औ औ औ।
बेफोर गासिबो बिगियानिक थाना नोंथां
दे नोंथां होमबा जोंना समाबो सावरायनो लानाय समाव गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औवानि सोमोन्दै बेबायदि ओ खोथा सावरायनो मोननानै
दे सार नोंथां दे।